औ खुलुमबाय नोंथां औ
फुंबिलिनि गोजोन फुंबिलिनि नोंथांनिसिम आंनि खुलुमनायखौ जासिहरनाय जाबाय नोंथां
औ नोंथां
आसा खालामो नोंथाङा गाहामैनो दङ
औ मोजाङैनो दङ आङो
आं नोंथांनो कल खालामनायनि जाहोना जाबाय आं नोंथांजों माखासे गोहोम गोनां बाथ्राफोर सावरायनो सानदों नोंथाङा आंनो सम होनो हागोन नामा
औ हायो हागोन
आङो दोरोङारि न' लुनाय थामहिनबा बर'नि दोरोङारि न' लुनायनि सोमोन्दै सावरायनो सानदों नोंथां
अ औ
दा नोंथाङा बिदिब्ला खोनासंलांदो बर'नि दोरोङारि न' लुनाय होननानै बुङोब्ला जोङो बर'फ्रा गोदो गोदाय न'खौ थोरिजोंसो लुनाय जायोमोन थोरिजों न' लुनानैनो बेहाय संसार जायोमोन थोरि होननानै बुङोब्ला बेखौ उखुम बे उखुमावनो बाहायनाय जायोमोन
औ
बर' सुबुंफोरा गुवार गुवार थोरिनि आबाद मावोमोन थाबहिनबा बै थोरि एबा गांसोखौ बेखौ मोसौ बोरमानो जाहोआलासिनो बेखौ गोजौ गोजौ खालामोमोन आरो नोंथां बेनिफ्राय बेखौ हाना हानानै ओ फोरानोमोन फोनाय फोराननायनि उनाव बेखौ उखुमाव बाहायोमोन। बे उखुमाव बाहायनायनि सिगांनो बे न'खौ जोङो थाग थियारि खालामनानै लाग्रोनो नांगौ नोंथां। बेनि थाखाय बे न'आ गुबैयै बेखौ गाहायै न'मा न' हिसाबै लादोंबा बेखौ साहा फारसे इसिं हिसाबै जुदि लादों लादोंबा बेखौ सा सानजा खना बेबायदिनो बाख्रि लादोंबा बेबायदिनो सानजाखै बेफोरबायादि दिगाव बै न'खौ लुग्रोनानै लानाय जायोमोन नोंथां गिबियावनो बै न'खौ लुनो थाखाय जोङो मोनसे जखा लायोमोन जे बेसेबां गेदेर बेसेबां गुवार एबा गोलाव बेफोरखौ जोङो जखा लायोमोन बेनि उनाव नांगौ जानाय खुन्था बेफोरखौ गायसङोमोन आरो नोंथां। बे खुन्था गायसंनायनिबो माखासे नेमखान्थि दङ बेखौ जोङो खुन्था गायसंनो थाखाय बोरला बेबायदिनो गय फाथै आरो। माखासे खट एबा दो बेखौ बाहायलायनाय जायोमोन आरो नोंथां।
अ
बेनि उनाव बै थिर बाथुल होनानै बेखौ ओ बेबायदि खानानै दोनोमोन बेवहाय जि गोजा बेफोरबायदि छुबारि सावलायोमोन आरो नोंथां।
औ
दा बेखौ खालामखांनायनि उनाव बै जायखिजाया थसे खुन्थाखौ गायनाय जायोमोन। बे खुन्था हिसाबै बाहायनाया दंफां बेखौबो बाहायोमोन गोदोनि समाव साल दंफांखौ बांसिनै बाहायोमोन नोंथां मानो होनोब्ला साल दंफाङा ओ जोबोद मोजां आरो गोबाव बोसोर बोसोर जोरो नोंथां साल दंफांखौ नो थाङोब्ला गंसे ओ थसे लहा एबा सिमेन्ट खुन्था बेजों समान समान जोङो बुंनो हायो। जेराव लहाया बेयो माराम खाबावोसो नाथाय बे आरो। ओ पस खुन्टा सिमेन्टनि पस खुन्टा बेबो गुगालांनो हागौ नाथाय साल खु ओ साल दंफांनि बे खुन्था बेयो बेखौ ओ जोबोद बोसोर बोसोर जोरो नोंथां। दा बेफोरबायदि साल दंफांफोरखौ होनो हायोब्ला बे न'आ जोबोद मोजां जायो। गोगोम जायो नोंथां। आरो खायफा-खायफाया जायखिजाया रोखोमनि दंफांखौ होयो आरो गोबां ओ सुबुंफ्रानो ओरै औवा बे औवानि गे-गेजेराव औवा बुरखा बेखौ बाहायोमोन औवा बुरखाया जोबोद गोरा जानाया मोजां जायो नोंथां जुदि बेयो गोमो जालायनायब्ला बेयो जोबोद गोरा एबा बैसो जानाय जाबाय नोंथां। जुदि बेफोरबायदि औवाखौ बाहायनो हायो आरो बेबो जोबोद मोजां मानो होनोब्ला बेफोरबायदि गोरा जानाय औवाया गोबाव बोसोर जोरलांनायनि खाबु थायो आरो नोंथां।
औ
दा बेफोर खुन्थाखौ गायखांनायनि उनाव बेनि उनाव जोङो मा खालामो मान्दालि होननाय बेफोरबायदि ओ उखुम उखुमखौ ओलाबनो थाखाय जोङो मान्दालि बानायो मान्दालिखौ बानायनो थाखाय जोङो गिबियावनो औवाफोरखौ ओ सिंखावनानै हैनाय जायो बै औवाफ्रा गुबैयै गराइ आइथिं होननाय औवा आरो औवा गुबै बेफोरखौनो बाहायो आरो नोंथां।
उम
बिनि उनाव बेफोरखौ सैनानै सोयो सिनखावनानै बेखौ मोनब्रै एबा मोन द' आरो औवाया जुदि ओ नांगौ जानाय गेजेर जायोब्ला बेखौ ओ मोनदाइन मोनस्निसिम खामि खालामो बेनि उनाव बे खामिखौ सैयो सैनानै बेबायदिनो
बेखौ उखुम बानायो बेबायदिनो ओ बिनि उनाव बे खौ उम बे खामियाव एबा बे मान्दालियाव बे थोरिखौ होयो आरो बेनि उनाव बेनि इन्जुर बेफोरखौ हाजों लिरनाय जायो आरो नोंथां आंनि बुंनांगौआ एसेनोसै नोंथां नोंथाङाबो नोंथांनि ओ बुंथिनांगौखौ फोरमायना होदो अनानै।
औ आङो दंखा हाबनाय जेनेबा बर'फोरनियाव दं खा हाबनाय हाबा मोनसे नियम दङ बे हाबानि सोमोन्दै सावरायनो आखाइयाव लाबाय नोंथांजों सावरायनो हागोन ना?
औ नोंथां बिदिब्ला नोंथाङा सावरायबानो जाबाय।
औ बर'फ्रा समाजाव गनायथि मोननाय हाबाफोरनि मादाव बेबो मोनसे बर'फोरनि हाबा आरो। सोरबा रान्दिया सिगांनि फिसायनि हा हु धोन सम्फति आरो उन्दै-उन्दै फिसाफोर थालाङोब्ला गुबुन सासे हौवाखौ हाबा खालामनायनि सिगां थैनाय फिसायनि सम्पतिखौ मोननो हानायनि खान्थि दङ आरो। बे खान्थिनि थाखायनो बे दंखा खान्थियाव बर' कसारिफोरनि बिमा गाहाय समाजखौ संदाननाय आइजो उदांस्रिनि नेरसोनफोर बेफोर दङ आरो हिनजाव हौवा सानैबो राजि जालायोबा रादाय खानायनि नेरसोन महरै हौवाया हिनजावनो रुफानि रां थाइसे आखाइजों आखाइ होलाय लायनानै सानैबो दिनैनिफ्राय आं नोंनि नों आंनि होननानै बुंलायलायनाय नुनो मोननाय जायो आरो जों बर' समाजाव बर' फोरा बे रुफानि रां होनाय खान्थिखौ गांखन होननानै बुंनाय जोङो खोनायो बर'खसा बर'फोरा बर'फोरनि गेजेराव रान्दिया गनायथि होयोब्ला गंखन होनायनि नेम दं आरो। बे दंखा हाबनाय हाबायाव नागिरनाय मानसिया रादाय जाखांनायनि उनाव बिफा बंस' नागारनानै दंखा हाबनांगौ आरो। बिफा बंस'खौ नागारनाय समाव गावनि अबं गसायखौ फुजा होनानै गामिनि आइ आफाखौ बोथिसे जाहोस्रांनाय जायो आरो नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
सिबिनाय समाव सिबिनाय समाव आइआ आइ माइनावनोबो बावनाय जायो आरो। आरो जोंहा बर'आ बर'फोरा बाथौ धोरोमारि हिसाबै गुदि बाथौ बोराइ महादेबनो मानै दाउसा हाथारनाय जायो आरो जौ दाबखा जरासे बाउनाय जायो आरो। धुप धुना सावनानै गय जरा फाथै जरा बावनाय बावनानै मोन्थोररायनाय जायो आरो। बे मोन्थोरफोरा माखासे दङ बेफोरनो जाहैबाय आहम महाराजा फोरबो महादेब गसाइ आरो आइखामायखा माइनाव मावथानस्रिमोन बिदि होननाय मोनसे माबा दङ आरो जेनेबा मोन्थोर बे मोन्थोरखौ रायनानै हाबाखौ होनाय जायो आरो। दंखा हाबनो नागिरनायाव मानसिया बाथौ गुदियाव हान्थु खेरायनानै जिरायनानै हाय
थानांगौ जायो आरो। बिनि उनावहाय मोनथोरजोबनायनि उनाव बिनो
नारनै गोरान गंथाम सावसोबनो होयो आरो दसे उनाव खुगानिफ्राय सावफ्लेनानै गार नांगौ आरो बेखौ बियो बर'फोरनि मोनसे नियम। बेखौ बर'फोरा नारजि अरगारनाय होननानै बुंनाय जायो आरो। नारजि गोरान सावफ्लेनानै गारनायनि उनाव दंखा हाबनो नागिरनाय मानसिखौ बिफानि बंस'निफ्राय अराय समनि थाखाय नागारबाय होननानै बुंनाय जायो आरो। आरो साननानै लायो आरो बर'फोरा दंखा हाबनाय मानसिफ्रा बिफानिफ्राय गुबुन जानायनि उनाव बिफा बंस'निफ्राय जेबो मोनथाय थाया आरो दंखा हाबनाय हौवाया आरो। बिफा बंस'खौ नागारलांनाय समाव बियो गावनि बिफा बिमा बिफा बंस' आरो गामिनि आइ आफा आरो न खर मोदायखौ खुलुमस्रांनानै बिदाय लानाय जायो आरो। खोनादोंना नोंथां? हा हु थानाय रान्दि हिन्जाव आरो राहा गैजायै बाल'न्दा हौवानि गेजेरावबो दंखा खान्थिजों हाबा होनायखौ जों बर' समाजाव नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां। माब्लाबा माब्लाबासो बाल'न्दा नङि सेंग्राजोंबो आरो रान्दिजों बे निम हाबायाबो जायो। सिख्ला जाथाया बे खान्थिजों हाबा जाया आरो सिख्लाफोरा जेनेबा बे खान्थिजों हाबा जानाय नुफेरा खालि रान्दि हिनजावफोरखौल' जों बर' समाजाव बे खान्थिजों हाबा होनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो। दंखा लाखिनो नागिरनाय हिनजावा रान्दिया अमा बेदर एबा दाउ बेदर एवना खुरैसे आरो जौ बिदै खुरैसे न'मा न'नि दरखं मोखाङाव दोनो आरो। बेखौ जों नुनो मोननाय जायो। नमा न'आव हाबनो नागिरनाय समाव रान्दिनि हिन्जावा खेबफ्रामबो मावाउजिखौ हुर हुर बायदि दाद्रि होनांगौ जायो आरो बेहाय बर'फोरनि मोनसे नेम खेबसेनि गिदिंनाय न'मा न'नि दरखं मोखाङाव सफैब्ला रान्दि हिनजावा सिगांनि फिसायखौ गाबज्रिनाय बायदि सोङो आरो। बिदि सोंनाय नियम दङ आरो जोंनि बर'फोरनाव। आमोखानि बिफासो नामा होननानै। गावनि थैनाय फिसाइखौ फिसाइनि मुं मख'नानै दंखा हाबनो नागिरनाय मानसिया औ होननानै फिन होयो आरो बेबायदिनो जोंनि बर' समाजाव दंखा हाबनाय ओ दंखा हाबनाय हाबाखौ होनाय जायो। बेबो मोनसे जोंनि हाबा ओ गुबुन गुबुन हाबाफोरनि गेजेराव हाथासुनि हादासुनि जेनेबा ब्रह्म धोरोमजों हाबा होनाय बेफोरनि मादाव दंखा हाबनाय हाबायाबो रान्दि हिनजावफोरनि थाखाय हाबा होनाय मोनसे हाबा आरो। ओमफ्राय